हेलौ ओ नोंथाङा मा खालामदों
आङो नै नोंथां दायो ओरैनो दंथ'यो बेलासिनि आङो बारहावा बार बारहावा जादों दायो नोंथां
अ आदसा नै आंबो दायो ओरैनो दं ओ आदसा नोंथांजों मोनसे टपिकनि सोमोन्दै रायलायजागोन नामा
औ रायलायजागोन दे नोंथां औ हागोन दे नोंथां औ मा आयदानि सायाव रायलायनो सानदोंमोन नोंथाङा दे बुंलाय
ओ दायो दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै रायलायनोसै नामा नोंथां
अ रायलायजागोन दे नोंथां बेथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा जोबोद मोजां जागोन ओ नोंथाङानो एसे फोरमायग्रोदो नामा दोरोङारि ओंख्रिनि सायाव
ओम अनला ओंख्रिनि सोमोन्दै रायलायजागोन नामा नोंथां
औ रायलायजागोन दे औ रायलायजागोन दे नोंथां
जाहाथे अ-अ-अनला ओंख्रिखौ बोरै बानायो माने ओ फंनैसो बुंलांसै नामा नोंथां
औ दे बुं दे
अनला ओंख्रिखौथ' जों बर'फ्रा बयबो जायोना नोंथां
औ औ जायो
बे अनला ओंख्रै खौ माने बोरै बोरै माने आं फंनैसो बुंनोसै आरो नोंथांनि सायाव
औ दे बुं
अनला ओंख्रिया जाबाय जोंनि बर'फोरनि थाखाय मोनसे दोरोङारि ओंख्रि बयबो मिथिखायोना अनला ओंख्रिखौथ' जायो होननानै ओ बेयाव‌ जों ओंख्रिखौ माबायदि माबायदि बानायो माने खोनथानोसै आरो नोंथांनो एसे
औ औ औ जागोन दे नोंथां
अनला ओंख्रियाथ' जोंहा सब मा मैगंजों जाजायो ना अनला ओंख्रिया
औ औ
ओ जेरै एम्फौ आरो ओ आलु बेफोरबायदिजोंथ' जाजायो नालाय नोंथां ओंख्रिया जोंना ओ बेयावथ' जोङो माइरं माइरं बो जोङो जेरै सोमना लाग्रोयो बेनि उनाव सोमना लाखांनानै जोङो देयो देखांनायनि उनावहायो बेखौ उननानै लायो आरो उनना लानानै जों अनला ओंख्रिया जा मैगं होयो जों बेखौ माने एवग्रोनानै लायो आरो नोंथां एवगोरखांनायनि उनाव बिदिनो गोदौखांबा जोङो बे माइरं उननाय
औ
बेफोरखौ जोङो माने उननानै होयो आरो ओंख्रियाव ओमफ्राय बेनि उनावहाय जोङो बे मोनबा माने नायनायावथ' जोङो खारै सारै बो होयोना खारैबो होयो नालाय
औ
बेजोंसो जों अनला ओंख्रि जायो नालाय बेखायनो जोंनिथिं माने आरो नोंथांथिं ओ सोंनो सानदों आरो मा माबिदि जायो नोंसिनिथिं अनला ओंख्रिखौ
औ औ औ औ हागोन दे नोंथां। ओ अनला ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथ' नोंथाङानो बुंखाबाय जे अनला ओंख्रिया बर'नि मोनसे मुंदांखा दोरोङारि ओंख्रि नङा होमबा नोंथां। जे गोदो गोदायनि फ्रायनो आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो अनला ओंख्रिखौहाय माने जाबोगासिनो दं दिनै नैबो जायो जोबोद माने गोथाव होननानै जों बुंनो हायो। आरो गोदो गोदायनि समनि फ्रायथ' आरो आलासि फैयोब्ला ओ आलासिफोर फैयोब्ला मा खालामोमोन जे अनला ओंख्रिखौनो बांसिन संनानै जानाय जायो जे अनलाजों दाउजों बे मोनसे जोबोद मुंदांखा ओंख्रि आरो अनलाजों दाउजों होनबाथाय आरो। दा माबायदि सङो होनोब्ला जे आंबो अनला ओंख्रिनि सायाव एबा अनला ख्रिखौ आंबो फ्राय संफेराखै थेवब्लाबो माबायदि सङो आङो बेखौ एसे मि थिगौ दा बेखौ आङो नोंथांनि एसे फोरमायनोसै आरो। दा गिबियावहाय जोङो माइरंखौहाय ओ एसेहाय जेसेबांनिखि नांगौ बायदि बेबायदि जखानि एसे बिबांनिहाय माइरं ओ माइरंखौ गिबियाव सोमनानै लाग्रोनाय जायो अन देनो थाखाय बेनिफ्राय सोमखांनायनि उनाव दसे समहाय बेखौ सोमनानै दोननानै गुरै खालामनाय जायो। आरो जेब्ला माइरंआ रुयो अब्लाहाय बेखौ मा खालामनाय जायो जे अन गुन्दै देनाय जायो उवालावहाय आथिखालावथ' आरो उवाल खौ बांसिन फ्राय जोंनि ओनसोलाव बाहायनायखौ नुनो मोनला दानिया गोदान गोदान बिगियाननि आदबजों दिहुननाय जिथुनाखि जेरै जायखौ जोङो ग्राइडार एबा मिक्सि होननानै बुङो दा बै ग्राइडारावबो होनानैहाय माने अनखौ देनाय जायो आरो नोंथां।
फ्राय गिबियावहाय जेरै अनलाजों दाउजोंब्ला जेरै जोङो दाउखौ गिबियाव हाय मा खालामग्रोनाय जायो एवथ्रमनानै लाग्रोनाय जायो मोजाङैहाय थावजों सामब्राम होनानैहाय एवनानै एवथ्रमनानै लाग्रोनाय जायो। आरो एवथ्रमनानै लाखांनायनि उनावहाय जिबायदि नांगौ बायदि एसे एवखा खांनायनि उनावहाय बेयाव ओ दै होनाय जायो आरो। ओमफाय दै होनानै दसे बेहाय ओ ओंख्रिखौहाय मा खालामनाय जायो गोदौ होनाय जायो आरो नोंथां। दा ओंख्रिया जेब्लानिखि गोदौगोन गोदौ होनाय गोदौनाय समाव ए मा खालामनाय जायो जे दसे सम गोदौखांनायनि उनावहाय जे बै गुन्दै खालामनानै लानाय जि अन बे अन गुन्दैखौहाय एफा एफा एफा होनानैहाय थाद'आलासिनो जोङो खा खाद' एबा खोस्लिजोंहाय फिदिंबाय थानांगौ आरो। जोङो थाद'योब्ला बेखौ होनानै अब्ला मा जायो बै गुन्दैयाहाय लाथा खानानै माने फिथर फिथर जायो आरो नै बिनि थाखायनो जों थाद'आ जासेहाय माने एरनानै होबाय थानांगौ आरो। दा आंनि मिथिनायाव बेबायदि आरो। आरो आथिखालावथ' दानिया अन गुन्दैखौ देयालासेनो दैजोंनो माने गलायखानायखौ आं नुनो मोनसै आरो दा।
उम
माने दैजों गलायखानानै अनखौ दैजों गलायखानानै होयोब्ला माने बेवहाय ओ ओ माबा फिथर जाया होननानैहाय मिथिनो मोनो आरो। दा बेबायदियै जोंथिं संनाय जायो आरो अनलाखौ जोंनिथिं मेवा मेवाइजोंबो संनाय जायो दा मेवाइजोंहाय माबायदि सङो होननानै बुङोबा जोङो गिबियावहाय मेवाइखौ जोङो मोजाङै खारैजोंहाय एवनानै लाग्रोनांगौ आरो मोनसे थालांदों नोंथां जे दाउजों सङोब्लाबो जोङो ओंख्रिया गोथाव मिलौदो जानाय बायदि जोङो खारै होनानै संनाय जायो आरो नोंथां। बे थालांदों आंना दाउ होयोब्लाबो बेयाव अनलायाव खारै होयोब्लासो माने अनला ओंख्रिया मिलौवो आरो बेनिखायनो माने खा रैखौ होथारनो नांगौ आरो। बे जाहैबाय अनलाजों दाउ जों आरो जोंना अनलाजों मेवाइ जोंबो जोबो गोथाव जायो एबा मुं दांखा मेवाइखौ जों गिबियावहाय मोजाङै खारैजोंहाय एवनानै लानांगौ मानोना खारैजों एवोबा मेवाइया गोदै जायो जानो मोजां जायो। जोङो आरामनो खारैजों एवनानै लाग्रोनायनि उनावहाय जेब्लानाखि मेवाया एसे गुरै जायो अब्ला जोङो बेयावहाय दै होनानै जोङो गोदौ होनोनाय जायो आरो गोदौखांनाय उनाव बै सोमनानै एबा देनानै लानाय जि अन बे अनखौहाय होनानैहाय फिदिंबाय थायोब्लानो बे अनलाजों मेवाइजों ओंख्रि जायो आरो। बे मोनसे आरो दोरोङारि मख'जाथाव ओंख्रि होननानै बुंबावोब्ला जोङो मख'जाथावा जाहैबाय जोंना आरोबाव सबायजों साम' नङा होमबा नोंथां बे सबायजों साम' बेबो जोबोद मोनसे मख'जाथाव गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय आरो सब सबाय जों दाउ बेफोरो जाहैबाय जोबोद माने गोथाव आरो दा नोंथाङा ओ सबाय जों साम' एबा सबायजों दावउनि सोमोन्दै एसे फोरमायथि होनो हागोन नामा बोरै संनो नोंथां?
औ हागोन दे नोंथां। सबजोंजों दाउजों सबायजों दाउजों जोंहा जानायथ' जाफेराखै खिन्थु माने खोनादों आरो ना। ओ बेयावबो जोंहा साम'खौ एसे रुग्रोनानै लायो आरो माने। रु ओ रुग्रुनानै लानानै जोंहा दउ खौ एवथ्रोमबाय आमफाय बेयावबो माने जोंहा एसे माबा खारै होयो होनाय खोनादों आरो ना। बेवहाय माने आंबो मोनजाफेराखै मोनजानायालाय सबाय बेखायनो बाराबो मिनथिलाय लाङा नालाय आं संनायबो जाया नालाय।
औ औ दा सबायजों साम'जोंथ' आं मोनजाबाय नाथाय सबायाइजों साम'जों संनायखौ आं बारा मोजां मिथिया। थेवब्लाबो आङो नुनाय बायदियै साम'खौहाय गिबियाव मोजाङै माने साम'खौ लाबोनानै हाय दैयाव सोमनानै हरसे दोननायखौ आङो नुनो मोनदों आरो नोंथां। जाहाथे माने बै साम'आ जानाय जि हाफोर बै हाफोरा जाहाथे गासैबो माने बाहेर जायो खिगार जायो नै बेनि थाखाय माने आङो सोमनानै दोननाय हरसे सोमनानै दोननायखौ नुदों बिनि उनाव ओ साम'नि खिथुखौहाय दानस'नाय आरो साम'नि माखासे बे दाखिनिखौ बोखारनाय बोखारना नानैहाय बेखौ मोजाङैहाय माने दैजों सुनायखौ आङो नुनो मोनदों आरो मानोना साम'नि बिखुङाव गोबां मैला थायो नालाय नङा होमबा
औ औ।
दा बिनिखायनो साम'खौ मोजांहाय माने ओ फुनायखौ नुनो मोनो आरो आरो बेखौ आं साबसिन फुनाय होननानै सानोब्ला जोङो बुंनो नांगोन जेरै नारें एबा खामब्रे रेंगा जायखौ होनो गोखैफोरजों जुदि साम'खौ जुदि मोजाङै सुयोबा अब्ला बै साम'नि सायाव थानाय मैलाफोरा अरख'जोबो आरो साफा जायो आरो होमबाना जोङो ओंख्रिफोरखौ साफायै मोनजागोन आरो बेनिखायनो जोङो माने साफा सुनानै माने संनाय जायो आरो गिबियाव जोङो थाव एसे होनानैहाय मोजाङै साम'खौ एवग्रोनानै लानाय जायो एवखांनानै लानायनि उनावहाय जि सबाय बे सबायखौहाय मोजाङै एसे एव थ्रमनानैहाय बेखौ उननानै लानानैान सबाइ ओंख्रिखौ सबजों साम'जोंखौ संनाय जायो जायो आरो बेयावबो जोङो गोथाव जानायनि थाखाय खारै होयो नामा आं खारै होयो होननानै एसे मिथिगौ आरो नोंथां
औ
खिन्थु माबायदि संनाय जायो आंबो बारा मोजाङै मिथिया खिन्थु मोनजाब
आदसा आस्सा नोंथां सबाय सबायजों साम'जों गोथाव होन्नानै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा गोथाव होननानै आगोल जाथारा नालाय माने सोंदोंसै आरो आं
अ सबायाइजों साम'जोंथ' बिराद गोथावनो जायो नों थां माने सो ओ गोदो गोदायनिफरायनो सोलिबोनाय माने साम'आ जोंनि ओ मायाव मायाव माने खामानि होयो एबा बिनि मुलाम्फाया मा होननानै सोङोब्ला साम'नि फ्रामाय जोङो माखासे मुलाम्फाबो जायो साम' जायोब्ला जोंनि जि मेगननि जि नोजोरथि बै मेगननि नोजोरथिफोरा एसेब्लाबो माने बारायनायखौ नुनो मोनो आरो माने साम' ओंख्रि जायोब्ला माने मेगननि नोजोरफोरा एसे बारायो होननानै माने सुबुंफोरा बुङो आरो नों थां बिदि आरो दा जोंहा समाबो जाबाय नङा नोंथां
औ
दा बेनिखायनो जोङो बे जि बर'नि जि दोरोङारि ओंख्रिनि सायाव जों सावरायनाय बै सावरायनाय हाबाफारिखौ जोङो बेखिनियावनो दोनथ'जासिगोन
औ जागोन दे नोंथां जागोन औ
औ दे बिदिब्ला औ